हेल'।
हेल' औ।
खोनादों ना नोंथाङा?
औ औ खोनादों।
औ आदसा नोंथां दिनै जोङो ओ मोनसे आयदानि सायाव दसे सम सावरायलायनोसै आरोना सानैजों आदसा होमबा जों दिनै ओ जोंनि जिथुनिखि माने सुबुं माहारिनि सोलिनायाव जेरैबायदि रांखावरिनि गोनांथि जायो। दा बेखौनो एसे सावरायनोसै आरो दा जों मानसियाथ' मानसि माहा रिया माने जोनोम जानाय लोगो लोगो रांखावरिया जेसेबां गोनांथिखौथ' जों मिथिखागौ जा माने जोंनि जिथुनाखि कन्दिसन जोंनि बेफोरनो जोंखो ओ मिथिहोखायो जे रांखावरि नङाबा जोङो ना बा हान्थिनो हायो ना माबा मोनसे बुस्थु जानो हायो ना माबा मोनसे ओ नांगौ बुस्थु जोङो मोनफुंनो हाया आरो आबुं खालामनो हाया बेबादिनो फैसाख खो माने रां खामायनायाबो एसेबां सहस नङा जों रां खामायनोबा गोबां माने खस्थ'बो दङ आरो खामायनायाबो जोबोद माने खस्थ' जायो आरो आं सानो मा रांखावरिखौ माने ओंखायनो खामायदोंब्ला मानसिया माने जोबोद अनसि अनसि बाहायोब्ला आरोबाव मोजांसिन जायो आरो जों मानसि माहारिया जिहेथु फैसा खामायनाय माने दा जों नुनो मोनदों गासिबो माने आथिखालाव गोबां माने गोरलैबो जाबाय आरो खायफानि थाखाय गोराबो जाबाय रोंनायफोरनि थाखाय गोरलै औ गोब्राबथार दाथ' जेनेबा ए आइ नि जुगा नङा होमबा मबाइल फन ससियेल मिडिया नि जुगा नङा होमबा दा जोङो बेफोरजोंबो माने ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो खामायनो हायो जुदि बि जोङो माने बहाबा बिदेशाव थाङा लासिनो बहाबा गोजानाव थाङा लासिनो बा बहाबा सारभिस हैयालासिनो जों गोसोम गोसो जायोब्ला जों न'आव थानानैबो जोङो माबा मोनसे पार्ट टाइम मावनानै मायबा मोनसे प्लेफर्मनि आन्दाराव ज माबा मोनसे पार्ट टाइम मावनानैबो मायाबा मोनसे बिजनेस प्लान खालामनोबो हायो थिग बेबायदिनो माबा मोनसे स्किल्सफोर लानानैबो जों बे सोरनोबा माने फोरोंनानैबो जोङो बेनि माखासे रांखावरि आरजिनोबो हायो आरो लोगोसेनो जों जों गोसोथार माने जायोब्ला आरो जोङो एज ए टिपस हिसाबै माने जेनेबा जोंनि बर' लाइमोनफोरनि थाखाय हिसाबै सानो आरो जों जुदि माने लेखानि बर' गोबां लाइमोनफोर माने सोरबा सोरब ओरैनो थानाय बेबायदि बेखार सक नेगारस्लायस्लाय आं सानो आरो माने जुदि जोङो माबा मोनसे रोंगौथि लानानै जिरायनानै थास्लाय स्लाय जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन दङ दा बिसोर खौ माने जोङो गोबां फैसा जानाय सोरबा बायदि जोंनि बिमा बिफाया पेरेन्टस माने गोबां मानि फैसा होनानै टिउसन फरायहो हाया हा गोबां माने गोजान गोजान जायगायाव बरदिं दोनहरनो हाया दोनरनो हाया जायो ना अब्ला जों माने बिदियाव अनलाइन प्लेटफर्म खुलिनानै जोङो मालाबा ससियेल मिडियायाव जोङो टिउसन फोरोंनो हायो लाइक बिदिनो माबा मोनसे बुकफोर खालामनानै जोङो बुकफोरखौबो जोङो फाननो हायो बिजनेसाव एस ए बिजनेस हिसाबै आरो ना आरो बेयावनो जोङो जोंनि माने बर' समाजखौ नायनाय हिसाबै जोङो जोंनि बा खालि बर' समाज हिसाबैबो नङा जोंनाव जुदि रोंगौथि दङबा जों गासिबो हारिनि थाखाय खामानि मावनो हायो हाद नाङैनो जों खामानि मावनो हायो बुंनो थाङोब्लाो आं ओरैनो माने इजिलि बुंनो थाङोब्लाथाय जोंनि हारिनि खोथाखौनो आं बुंग्रोनो सानबाय जेनेबा जों बिजाब लिरोबाबो जों बिजाबनिफ्रायबो माबा मोनसे रोंगौथिबो मोनो माबा मोनसे आरजिनोबो हायो जोङो आरो गुबुननोबो जोङो माबा मोनसे फोरोंनो हायो गुबुनाबो सोलोंनो हायो थिग बेबायदि आरो जोंनियाव रांखावरि खामायनाया ओरैबायदि गोनांथि जालांबाय दायो आथिखालाव माने रांखावरि नङाबाथाय जोङो माने न'खर सालायनो जोबोद गोब्राब दानि जुगाव जोंनियाव माने फैसा फैसा थाखा नङाब्ला जोङो जेबो बुस्थु बाय हाया जों हान्थिनो हाया जों बहाबा जुदि ट्रेभेल खालामनो सानो माने बेफोरो जाफुङा जायो आरोबाव जुदि माबा मोनसे बिजनेस खालामो जों बेफोरखौ हाया जायो माबा मोनसे जोङो गारि मथर लानो लुबैनाय मबाइल फन लानो लुबैनाय दानि जुगाव ओरैबायदि सेलेनजिं जालांबाय गासिबो माने फैसा आर्जिनायावल ओरैबायदि चेलेनजिं जाबाय गासिबो फैसा आरजिनायखौ होसोयो दा बे हिसाबै माने गाज्रि खामानिखौ नङा फैसा खामायनायावबो गोबां माने मानसिफोरनि माबा थायो जेनेबा मोजां हाबाजों खामानि मोजां खामानि मावनानै आरजिनाय गाज्रि हाबा मावनानै आरजिनाय थायो दा बेबायदियाव जों सासे गोग्गो माने मोजां सुबुं हिसाबै जोङो सासे मोजां सुबुं जानानै जों सासे मोजां रांखावरि खामायनानै देखायोब्ला जों सासे मान सनमान होजानानै जुदि मानसिफोरजों ओ मोजां खामानि मावनानै देखायोब्ला बेजों लोगोसे रां खावरिबो जुदि खामायनानै नखरखौबो नायनो हायो एा गावनि इयुन जोलैखौबो जुदि मोजाङै दैदेनलांनो हायो दा बेबायदियाव जों सासे गोगो मानसि हिसाबै जोङो गावखौनो सिनायथि होनानै लानो हायो आरो अब्ला आं नोंथांमोननिथिं दायो माने रांखावरिनि सायाव मानसिफोरनि जिथुनाखि सोलिनाय बेफोरो माब बायदि सोलिबाय दङ बा नोंथांनि बेलायावनो बुंबाय नों नोंथाङा माबायदि सोलिबाय दङ एसे नोंथाङा सावरायब्ला माने खमायनानै होयोब्ला आं जोबोद गोजोननाय थारोन नोंथांसिम
अ नंगौ दाथ' नोंथाङा बुंलांबाय थिगखौनो बुंदों आजिखालि माने बिराद रांखावरिनि गोनांथि जानानै फैबाय आरो आरो एसे एनै रांखान्थिजों जेबो जाला दानि जुगाव गासिबो बे ओ ओ मा होनो गासिबो बुस्थुफोरनि दामाबो बांनायनिफ्राय बांबाय नङा होमबा आरो गासिबो नों खि बुस्थुआनो बाया मानो जों जेरै थाव संख्रि सानफ्रामबोनि जों जानाय लोंनाय आदाराव जेरै ओंख्रि ओंख्रिफोर संबा जोङो थाव संख्रि जेखि जों बाया मानो सब बुस्थुआवनो जोङो जि एसटिबो होनांगौ जानानै फैयो ट' आं बुंनो सानो आजिखालि जाय जोंनि बर' माहारियाव जाय बर' हिनजावफोरा हाउस वाइफ जि थ जेबो खामानि मावा जाय बर' आइजोफोरा हाबा जानानै जबो मावा लासिनो जेनेबा न'हायल' ओंखाम ओं संनानै जेनबा गथ' गथाय फोरखौ नायो बेफोरनि थाखाय बो‌ सुबिदा बिसोरो दाउ अमाफोर फिसिनानै लोगोसे ओ फाननानैहाय रां आरजिनो हायो थ गावनि गावनि न'खरखौ एसेबाबो हेल्प होनो हायो नङा होमबा आरो नोंथाङानो बुंलांबाय कि आजिखालि ससेल मिडियाफोर बहुत ओंखारबाय थ' आजिखालि ओ‌ जोङो फेसबुक पेजफोर खुलिनानै जोङो रां आरजिनो हायो आरो नोंथाङानो दसे सिगां बुंलांबायखि टिउसन टिउसन आ अनलायेन टिवसनारि ट बेफोरजोंबो खामायनो हायो आरो जाय जाय सुबुं गामि ओनसोलनिफ्राय टाउन एरियायावहाय गामि ओनसोलावथ' कलेज कलेजनि बांद्राय सुबिदा गैयाथ टाउन ओनसोलावहाय बिसोरो फरायनो थफै नङा होमबा ट' बिसोरबो औ औ बिसोरबो रांखावरिनि एसे जेब्ला माने आंखाल जायो बिसोरबो ओरै हाय अफलाइन टिउसन हम टिउसनबो फोरोंनानै बिसोरो रां आरजि खामायनो हायो लोगोसे गावनि नांगौ जानाय मुवा मुवा बेसादफोर खौबो नों बायनानै लानो हायो आरो जिहेथु गावनि थानाय फोरनि बिसिबांसिन नांगौ फोरफोरखौबो नोङो खामायनो हायो आं बेफोरबायदिखौबो नुनो मोनो आरो आथिखालावहाय बेफोरबायदि जेनेबा जाय मानसिफोरा बेलेग जायगायावहाय फरायनानै नोङो गावनि स्टाडि फोर खौ नोङो लायो जेनेबा जाय मानसिया न'खराव फाइनानसियेल प्रब्लेम जायो बेफोरो बिदिनो हम टिउसन बा अनलाइन टिउसन बिदि फोरोंनानै पार्ट टाइम जबफोर मावनानैहाय बिदि रां आरजि ओ रांखावरि खामायनायखौ नुनो मोनो आरो जेनेबा स्टुडेन्टसफोर जाय बेलेग जायगायाव फरायनानै थाहैयो
औ
ओ
निस्सय नोंथां नोंथांङा जि खोथा बुंदों औ नोंथांङा जिखिनि खोथा बुंदों जोबोद ओ माने थारैनो जोबोद सैथो खोथाफोरखौ बुंदों जोंङो माने आथिखालनि मुगाखौ नायोबा गोदोनि मुगानिख्रुइ गोदो जेरैबायदि जोंनि बिमा बिफानि समाव आबै आबौनि समाव जेरैबायदि माने रां रुफानि गोबां आंखालाव थानाय आरो गोबां माने रां रुफा जों लानानै गोबां माने जोंनि समाजाव गोदो गोदायै जेनेबा गोबां दाव दावसि जा नाय गारि मथर लानानै माबा मोनसे बुसथु लानानै खम नुनो मोनोमोन आरो ना खिन्थु आथिखालाव जों नुनो मोनदों बे बेफोरबायदि गोबां दडेभलपसिन जाबाय माने फैसा थाखा दायो आथिखालाव जों नायनो थांङोबा जोंनि बयनिबो गामियावनो थांङोबा जोंनि बर' समाजावनो जा गुबुन हारिनियावनो जा गासिनिबो जुदि गामियाव जों हाबनानै नायोबा आरोबाव माने मोजां मोजांसिन डेबभलप जानाय बा जोंनि जिथुनोखि जोंनि दा ओ सोलिबाय थानाय जिथुनाखि राजा लामाफोर गोबां बेफोरबो सोलायनाय नुनो मोनबाय दा बेफोर गासिबो माने रांखावरिनिफ्रायनो जायो जों जुदि जों माबा मोनसे डेभलप जायो। बा जों मोजाङै खामानि मावनानै जुदि जों मोजां खामानि मावनानै माबा मोनसे मोजां खामानि माव रां खामायनो हायोब्ला गेदेर माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो हा हायोब्ला जों जों जों लोगोसे निजिजों निजिखौ मोजां खालामनो हायोब्लानो जों माने गुबुनखौबो थुलुंगा होनो हायो आरो आरो जोंङो जों जोंनि निजिनि थासारिखौ जोंङो मोजांसिन फोसाबनानैबो लानो हानाय आं सानो आरो आरोबाव जोंङो माने दायो जिथुनाखि जोंनि ओ देरफुबाय थानाय जोंनि उन्दै उन्दै जोंनि फंबाय बिनानावमोन दंङ जिथुनाखि जोंनि लाइमोनफोर दंङ बिथांमोना माने आ दा हमना ला आं बुंनो थांङो जोंनि जिथुनाखि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन दंङ दायो नै बोथोरा दायो जोंनिया दैज्लां बोथोरनि सम सामार भेकेसन मोन गरम बोथोरनि थिग बेबायदिनो दा बे बे समाव दायो नै गरम बोथोराव दायो हमना ला जोंङो बेखार थास्लायस्लाय ओरैनो गरम दिन गरम बोथोर होननानै बेखार थास्लायस्लाय बा बे समाव जों माबा मोनसे सोलोंनायजों लोगोसे रां माबा मोनसे खामायनो हागोन नामा जुदि सोरबा जोंङो माबा मोनसे फरायबाय दंङ बा माबा मोनसे स्किलसआव जोंङो जुदि निजिखौ इमप्रुभेन्ट खालामबाय दंङ माबा सोलोंबाय दंङ दा बेफोरबायदियाव जों बिजि जानानै थानाया मोजां जुदि नोंङो बहाबा सार्भिस मावोथ थिग दंङ बेजों लोगोसे नों माबा मोनसे साइद इनकाम एआय जों माबा मोनसे खामायनो हागोन नामा माबा मोनसे पारतिसिपेत खालामनानै नोंङो ओ आं नखराव एसेबां आरोबाव डेभलप खालामनो हागोन नामा आरोबाव एसे माबा मोनसे इनक्रिमेन्ट खालामनो हागोन नामा बेखौ जों सान नांगौ दा नआव थानाय गथ'फोरखौ जोंङो जोंनि फंबाय बिनानावफोरखौ जों बेखौबो औ उन्दैनिफ्राय जों माने गाससिबो बुस्थुखौ नोजोर होनानै जोंङो दायो माने जोंङो थुलुंगा होनायनि थाखाय जोंङो माखासे बुस्थुखौ फोरोंनो हायो आरो जिथु नोखि दायो आथिखालाव इमान माने फैसा थाखानि खेथ्रआव नायनो थांङोबा जोंङो गारि मथरनि खेथ्रआव नायनो थांङोबा बुस्थु बा मैगं जिथुनोखि संख्रि बानलु बायनानै न' खर सालायनाय जिथुनाखि माने जि जेखि बुस्थुआवनो जा माने गोबां फैसानि फैसा थाखानि माने गोबां माने दाम बारायनायजों लोगोसे जेरैबायदि थावफोरनि हमना ला पेट्रलनि डिजेलनि गोबां दामफोर बारायबाय नङा होमबा दा बेफोरबायदियाव जोंनि माने संसार जानाया लासै-लासै आरोबाव माने गोब्राब जालांगासिनो दङ आरो जायफोर रोंगौ बिसोरनि थाखायथ' माने आरोबाव गोरलैसिन जाबाय दा खोथाया बेनो जोंनि जिथुनाखि इयुन जोलै उन्दै-उन्दै फंबाय बिनानावफोर जोंनि उनाव दायो देरबोगासिनो दङ दा बि बिथांमोना जोंनिफ्रायनो सोलोंगोन दा बे हिसाबै आं बेखौ बुंनो सानो आरो माने बे बेखार समफोरखौ बिथांमोना फरायबाय थानायफोराबो हायो पार टाइम जब मावनो हायो आरो बिदि नङाब्लाबो जिथुनाखि फरायनायखौ जोबथ'बाय होननानै सानदों जायफोरा गारथ'नानै दङ माबा मोनसे लागोन सानदों बिथांमोना माने ओरैनो थास्लाय- स्लाय गावनि बिमा-बिफाफोरनि माने दुखु खस्थ'खौ नोजोर बोनानै माने मोजां खामानिफोराव माबा मोनसे खामानि सोलोंनानै हाबोब्ला मोजां आरो नङाब्लाबो निजेनो माबा मोनसे बुस्थुखौ माने मोनसे सेलेन्स लानानै जुदि जोङो फकास खालामनानै जुदि बेखौ जोङो ट्राइ खालामबाय थायोब्ला माबा मोनसे आ नोंनि थाखाय जुदि जुजिबाय थायोब्ला सेभ खालामनो जुजिबाय थायोब्ला ओरैनो नांगौ माबायाव आल्थु-फाल्थु जुदि जोङो बिरि सिग्रेट सोबनानै माबा मोनसे जौ जुवा गेलेनानै गारालासिनो बेफोरबायदियाव जोङो मोजां खामानि जों माने फैसा थाखा आरजिनानै जों न'खरखौ मोजांसिन लामायाव लाबोनो हायो आरो गावनि लाइफखौ खौबो जोङो मोजांनिफ्राय मोजांसिन डेभलप खालामनानै लानो हायो आरोना आरो माखासे गियानफोर मोजां-मोजां गियानफोरखौ जोङो गिदिर फोरनिफ्राय सोलोंनानै लानो हायो जितुनिकि नंगौ नंनायालाय जोंनि समाव माने जेनेबा गिदिरफोरा जोंनो गियान हायोमोन खिनथु गोबां बे बुंब्लाबो माने गोबां बिबाङावनो खममोन आरो जों बेफोरखौ जों दायोे लेखा-फरा फरायनो मोनबाय बिमा-बिफाया जोंखौ नायबाय लेखाफोरा फरायबाय जोंखौ गियान फोरोंबाय हिसाबै जोङो दायो हानायमानि बिसोरनि बिथोन बायदि बिदि माने जों दायो रांखावरिनि बेलायावनो जिखुनु बेलायावनो जा जों मोजाङै खामायनानै मोजां खामानि मावनानै मोनसे गोग्गो जिउ खुंनांगौ होननानै आं सानो आरोना जिउ खुंनांगौ आरो फैसा थाखा खामायनानै अब्ला जोंना सम